हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
अ खोनादों दे।
ओ जों दा हारिमुनि बेलायाव सोंगोन आरो ना
औ दे।
ओ नोंसिनिखि ओरैनो गामि एरियाखै बोरै सोलिगासिनो हारिमुवा?
ओ हारिमुवा आ हारिमु होनोब्ला थ' जों बर' दे बुंलाय
माबाफोराव माबायदि सोलिगासिनो
हारिमुवाथ' जों जों बर'फ्रा साफ्रोमबो गावबा गावनि हारिमुखो लाखिखायो बिदिनो बैसागु समाव जों गासै जोंनि गामिनिफ्राय बैसागो मोसानो थाङो आरो बिदिनो रंजा बाजा बैसागो मोसाखांनानै फैनाय जे मागिनानै मोननाय बेखो जों बैसागोनि लास खालि जयैनो ओ गामियाव खाना जानाय जायो आरो गासैबो मो खां नायलाय नायलाय गासिबो जानाय नोंथांमोनजों माबायदि सोलिगासिनो बेफोरो? हेल'
ओमफाय ओरैनो बोसोराव बोसोराव मायबा मोनसे प्रग्रामफोर ओरै लाखिनानै बोरै खुङो आरो जेनेबा
जों हारिमु होनोब्ला जोंनिया बैसागोथ' जोङो बैसागो थाहैबाय बेनिफ्राय जोंनि हाबा फुथ्लि थायो गामियाव दा गामियनि हाबा फुथलिनि बैसागोनि जा लास्ट बाहायनाया खामनाय जायोमोन खोमा बेखो बे हाबा बेयाव जोंनिया बिदिनो आबै आबौनि गोदो मुसुखा बानायो बेनिफ्राय बे आबै आबौखौ जोंनिया गामियाव नेनो थाखाय रायजो राजाफ्रा ओजों जा आबै आबौनि जा जायागायाव बेयाव थाङो जा जेराव जों खुंगोन बे हाबाफारिखौ बेयाव ज थांनानै माने बेखौ नेयो बेनिफ्राय बेनि नखानाय जों बेहाय आरो फुजा होबावानै बेखौ खालामनाय जायो आरो दा नोंथांमोननि हारिमुवा मा हेल' खोनादोंना नोंथां
र' नेटवर्कआनो गैया जादों आंना
खोनादोंबा हेल'
हेल'
औ नोंथां खोनादोंबा
हेल'
अ खोनादों दे नोंथां
ने-ने नेटवर्क प्रब्लेम जादों र' ने हेल'
औ खोनादों दे खोनायाखै खोनादों खोनादों औ नोंथांनि हारि बुङा मा ओरैनो नोंथाङा मा हारिनि हेल' खोनायाखै नोंथां हेल' हेल' हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ